खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
औ माब्रै दं?
बिदिनो मोजाङैनो दंथ'यो।
एह
नोंथांजों आङो औ आंबो मोजाङैनो दङ। नोंथांजों आङो जोंनि बर'नि गान्नाय जोमनाय दोरोङारि बिनि सायावसो सावरायलायनो होननानै फन खालामदोंमोन।
औ।
सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ बिदिब्ला जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायफ्रा गोबां रोखोमनि दं नङा होमबा? जेरैहाय आथिखालावथ' आरो सिगां समफ्राव जों न'आवनो बेफोरखौ दानानै बा दिहुन दिहुननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव हााइ ह खन्थाइ बाजारावबो गोबां मोनसै जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायफोरखौ आरो गोबां गोनोखो मुगाजों दिहुननाय बेफोरखौ नुनो मोनसै दा नोंथाङा बिनि सायाव मा सानो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
औ नंगौ जोङो गोदोनि दिनावहायो बिब्दिनो जोङो बर' सुबुंफोराहायो खालि दख'नाखौल' गानोमोन आरोखि।
औ
जोङो गाव गावनि आखाइजोंनो एम्फौ फिसिनानै एम्फौनिफ्राय फिथोब दिरुननानै बे फिथोबनिफ्रायनो जोङो इन्दि लुनानै जोङो जि सोंनायखौ नुनो मोनोमोन जि सोंनानै गाव गावनो दानानै जोङो बेखौनो गाननायखौ जोङो मोनथिनो मोनोमोन आरोखि। खोनाबोदोंमोन आरोखि जोङो। बिब्दिनो जोङो दख'नालाय गामसालाय बायदि रोखोमनि जि उल बेफोरबायदिखौ जोङो दानानै गानबोयोमोन होननानै खोनानो मोनबोदों आरोखि गोदोनि दिनावहाय। ओ बिब्दिनो जोङो दख'ना सानसेयावहाय दख'नाखौ दाथारबा गांनै गांसे बा साननैजों गांसे से बेफोरबायदि हानायखौ जोङो खोनानो मोनोमोन। आरो जोङो गामसा बा फालिफोरबाथ' जोङो सानसेयाव गांथाम गांब्रै दानो हायो होननानै जोङो गोदोनि दिनावहाय खोनानो मोनबोदोंमोन आरो बिब्दिनो गोदोनि बर' आइजोफोरा जोबोद दानाय लुनायावहाय आखा फाखामोन। जोङो खोनानो मोनदोंमोन जे बर' आइजो आइजोफोराहायो जेथिं नायहरदों बबेयावबा बेरायदोंब्ला बा बबेयावबा अख्रां फोरावहाय दाउ बिरनाय नुदोंबा बे दाउफोरनि दाउफोरनि गांफोरा माबायदि बा दाउफोरा माबायदि बेफोरखौहायो जोंङो गोसोआव लानानै हाजोयाहायो जोंङो मा मा नुथाय नुहुरो बेफोरखौहायो जोंङो मिथिंगायारि बायदिसिना माखासेफोरखौ जोंङो लानानै आगर एर-एरनायखौहायो जोंङो खोनानो मोनबोदोंमोन आरोखि मा नुयो जोंनि बर' आइजोफोरा बेखौनो गासैबो हाग्रा बंग्रा बेफोरबायदिनो गासै गासैबो ओम
आगरफोरखौहायो सेबखांनो रोङोमोन होननानै जोंङो खोनानो मोनबोदों आरोखि। नंगौ बियो थार। मानोना गोदोनि बर' आइजोफोरनि दानायनि सिनफोराहायो जोंनियाव दासिमबो जोंङो सोलिनायखौ नुनो मोनबोयो आरोखि। जोंङो बिब्दिनो दानि जुगावहाय बुंनो थाङोब्ला जोंङो समनि समा जों-जोंनो हायो जोबोद गोनांथि जानायलाय जोंङो बेनि थाखाय जोंङो दसेनो थाबैनो हानायनि थाखाय। जोंङो दख'नाफोरखौबो मेसिनजोंसो दानायखौ नुनो मोनसै। जोंङो थारफोरजों दायोब्लाथ' जोंनो गोबाव सम नांगौ नालाय। बेनि थाखाय जोंङो मेसिनफोरजों दानायखौ बा बाहायनायखौ नुनो मोनसै। सानसेयावनो जोङो जेसे हागौ एसेनो गांब्रै गांबा सयखान बेफोरबायदिसो सातखान दसखान बा बिसखान बेफोरबायदि हानाय जोंङो। नुनो मोनबोसै आरोखि दानि जुगाव नाथाय जोंङो गोदोनि। बेफोरबायदि दानानै गाननाय जिफोरा मोजां रोजा होननानै जोंङो मोनथि। नुनो मोनबोयोमोन। आरो गोदोहाय बेफोरबायदि इन्दिनि जिफोरखौ जोमोबा। बा गानोबा बांद्राय बेमार आजार। जानो हाया होननानै फोथायनाय दंबोयोमोन आरोखि। बिब्दिनो नाथाय जोंङो दानि जुगावहायो मेसिनजों गासैबो। दानायखौसो नुनो मोनसै। बा सुबुंफोराहायो मेसिनजों दानायखौसो गानायखौ नुबोनो मोनसै। मानोना खम बेसेननि। रांफोरावनो मोननायखौ जोंङो गानलाबायनायखौ नुसै। आरो दानि जिफोरा बांद्राय मोजांखौ जानायखौ जोंङो नुनो मोना आरोखि। माने बहाबा जिफोराथ' गोबा गोबा जायो नङा होनब्ला। आरो ओम। बहाबा गुदुं जायो बेफोरबायदिनो खुन्दुं लायै खुन्दुं जोंङो। नुनो मोनो आरोखि दानि जुगाव। आरो जोंङो गोदोनि दिनावथ'। ओ बेफोरबायदिनो। बांद्राय जोंङो गोदान गोदान दिजाइननि। नामफोर गैयामोन जोंनि दख'नाफोरनियाव। हाजो आगर बैग्रि बिबार आगर। आरो खासि हाथाइ आगर बेफोरबायदि होननायखौ जोंङो। खोनानो मोनबोयोमोन आरोखि नाथाय जोंङो दानि जुगाव। माबा बिबार दखनानो लफाय दखनानो। बेनि बादै पदमनिनो बायदि रोखोम। रोखोमनि महर ब्रेन्डनिनो जोंङो बेफोरबायदिनो। बायदि रोखोमनि दख'ना ओंखारनायखौ जोंङो नुनो मोनसै नङा होनब्ला। बेफोरबायदिनो औ गो। द गोदान गोदान ओंखारनायखौसो जोङो दानि जुगावहाय गाननायखौ मोनसे आरोखि जोङो आखाइजोंनो बिब्दिनो गोबांनो जों हाबा हुखाफोरावथ' बुंनोनो नांलिया नङा होमबा गोबां
औ
बेसेननि गारनानै थामजि रोजा बा बाजि रोजा बेफोर फोरसेनि दख'ना गाननायखौ जोङो नुनो मोनसै बेफोरनि जिया माने बांद्राय बेसेनानो गैया नाथाय अब्लाबो जोङो बेखौ समायना रमायनासिन खालामनानै बा साजायनानै बेखौनो गोबां बेसेन खालामनो हायो जोङो नुनो मोनबोबाय आरोखि जोङो बिब्दिनो बिजनेसफोर खालामनायफोराव दानि जुगाव मोजां जानाय खौ जोङो नुनो मोनबोबाय आरोखि नोंथाङाबो दानि जुगनि गाननाय जोमनाया माबोरै जौगादों बेखौ एसे फोरमायनो थाखाय नोंथांखौ
औ जागोन नोंथां सिगां समाव जोङो नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो खोनानाय बायदिब्ला आरो ना गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानि मिथिंगानिफ्राय मोननाय
औ।
मुवा बेसादफोरखौनो जेरै गाब खुन्दुाव गाब होनानै बेखौनो दख'ना बा साद्रि बा जोमग्रा बानायनानै गानबोदोंमोन होननानै नोंथाङा फोरमायबाय दहायो। दायो बोथोरा फैयै फैयै माने जुगा माने सोलायबोनो हमबाय। मुगा लायै मुगा दा सोलाय नायजों लोगोसे गोदोनि समावनिखौ नायोब्ला। गोदनि समाव' नआव गाननो थाखायल' गावनो गोनांथि न'खरनि सुबुंफोरनि थाखाय गोनांथियावखौल' सुफुंनो थाखाय जिफोरखौ दानाय जायोमोन नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ।
थाखायल' खिन्थु आथिखालाव बिदि नंला आथिखालाव माने फालांगि खालामनायनि थांखिजों जि दानाय लुनाय बा गानग्रा जोमग्रा दिहुनाया बारानिफ्राय बारा जालांबाय माने फालांगि खालामनायनि थांखिजों बांसिन खालामनाय खौ नुनो मोनो जेरै नोंथाङा दहाय फोरमायनाय बायदि। जेरै गा गोबां रोखोमनि आ मा होनो दख'ना जायफोर गोनोखोआरि मुगाजों जों दिहुननाय जायो। गोनोखोआरि खुन्दुं बा आ जोंनि न'आव बानायनाय खुन्दुं नङा लासिनो जेरै मेसिन फ्राव बाहाय बानायनाय मुवा बेसादफोरखौ लानानै दा आ जि गानग्रा जोमग्राखौ दिहुननाय नुनो मोनो जेरैहाय गोदोनि समाव थार सालखुन्था गायनानै जोङो जिखौ दानायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव हेन्दलुम बा पावारलुम बेफोरखौ बा हायनानै जेरै दानाय जि दानायखौ नुनो मोनो। माइ बेनोमोन गोदोनि समाव। साल खुन्थाफोरखौ साल खुन्थाफ्राव दायोमोनब्ला, आ मा होनो बेखौ? अखा बांखा बा सानदुं अखा आ समाव एसे जेंना जायोमोन। अखा हानाय बोथोराव जेरै दानो हायामोन जिखौ। मानो होनोबा अखा सियोब्ला खुन्दुङा मुसिलांनायनि मोनसे सन्देह थायोमोन बा सु मुसिलाङोमोन। नाथाय आथिखालाव हेन्दलुम आ पावारलुम बाहायनाय लोगो लोगो जेरै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थारफोरखौ बा जि दाग्रा मुवा बेसादफोरखौ बोथ्रोदनो हानाय जाबाय जेरै न' सिङाव ला बोनानैबो दानो हायो बा गुबुन बबेबा मोनसे गावनि सुबिदा बायदियै जोङो जिफोरखौ दानो हायो बिनि थाखायनो दिनै आ दानायफोराबो माने गोबांथार दिहुननो हानाय जानानै फैबाय आरो। गामसाफोरखौ लानानै जेरै आर'नाइफोर आर'नाइफोराबो दिनै मेचिनाव आ दानाय बा मेसिननिफ्राय दिहुननाय थाबाय। बेनि स बेनि स गेजेराव आरो मोनसे फारागथिया मा जोंनि गोदोनि समावहाय ओ खोनानाय बा नुबोनाय समाव माने बर' आइजोफोराल' दायोमोन नङा होमबा जिखौ?
औ।
नाथाय आथिखालाव हौवा हिनजावनि फारागखौबो नुनो मोनला जायहा जि दानायाव गोसो दं बिसोर हौवाफोराबो माने ओ जिखौ दानायखौ नुनो मोनसै आरो। बर'नि अनगायै गुबुन जाथिफ्राबो जोंनि बर'नि गानग्रा जोमग्रा जिफोरखौ जि जोमफोरखौ दानायखौ नुनो मोनसै आथिखालाव। माने गोबां सोलायनो हमबाय जेरै बर'नि गानग्रा जोमग्राया बर'नियानो जाथों होनब्लाबो गुबुन जाथिफोरखौ दानायखौ जों नुनो मोनो बा गुबुन जातिफोराबो बे खौ दिहुन दिहुनसै दिहुननानै जेरै हाथाय बाजारफ्राव फानो। खम बेसेनाव खम बेसेनावनो फानो बेफोरखौ बिनि थाखायनो जेरै बायगिरिफ्राबो बाहायगिरिफ्राबो खम बेसेनावनो मोननायखौ बायनायखौ बांसिन जों नुनो मोनो। जेरै न'आव दानाय दख'नाफोरा एसे खस्थ' बाराबो नालाय आखाइजोंनो दानाय बा गोबाव सम लानायनि थाखाय जेरै दानायफोरा बांसिन जायो। दामफोरा माइदि दख'ना फोरनि दामा बांसिन जायो मानो होमबा बेफोराव खस्थ इसे बांसिन दङ हिसाबै मिसिनजों दानाय नङा नालायथो बिनि थाखायनो आरो आथिखालाव गोबां रोखोमनि खाबुफोरबो दंसै नङा होमबा दानाय लुनायनि सायाव रोंगौथि लानोबो हासै। गोबां जायफोरा दानाय लुनायाव गोसो दङ जाय लाइमोनफोरा बिथांमोनहा दिनै माखासे दानाय लुनायनि सायाव सोलोंथाइ लानानैबो ओ गोबांथार मुलाम्फाखौ मोनदों होननानै बुंनांगोन माने रां खामायनो हानाय जानानै फैबाय बेनो आरो दानि आरो गोदोनि माने सिगां समनि फारागथिखौ नुनो मोनो जोंङो।
औ। बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै।
औ जागोन दे नोंथां उन समाव सावरायसै।
औ।